अ नोंथां।
औ खोनादों ना?
खोनादों नोंथां खोनादों।
आदसा नोंथांजों ओरैनो दसे रायलायनो थाखाय फन हरनाय जादोंमोन आरो।
अ रायलायजागोन नोंथां आंबो दा सान्दुं गोसाखाय ओरैनो जेरायनानैसो दंखायो।
औ औ। बेनिफ्राय दे बुंनायसाय नोंथां आंनियाव दा टपिक गैथ'वा मा टपिकनि सायाव लायरायनो सानो नोंथांङा बुंग्रोलाय दे।
अ अ अब्लाथ' टपिकखौ आंनो बुंसै नोंथां।
औ
जों माने जेनेबा गामि ओनसोलाव थानाय बा गामि ओनसोलाव मोननाय मा मा जेनेबा एम्फौ एनला फोर मोनो बिनि सायावनो एसे सावरायदिनि नोंथां।
औ औ जागोन दे।
आयदाया एम्फौ एनलानि सायाव सावरायनाय जासिगोन आरो नोंथां।
औ औ
दा नोंथां सोर सावरायग्रोनो जेनेबा नों बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनो?
दे बुंग्रोसाय नोङो।
औ एम्फौ एनला एम्फौ एनला होननानैबाथ' जों मिथिखायो गामि ओनसोलाव मानि एम्फौ एनलाया गोबां थाखायो। दा बेफोर एम्फौ एनलाया मानि माखासे जाजायोबो आरो मा खासेया जाजाया बेफोरबादिबो मोननो हायो आरो माने जों सुबुं बा मानसिफोरजों जाजानाय एम्फौनि बेलायाव नायनो थाङोबाथ' जों इन्दि एम्फौ जे मोनो बेबो जाजायो आरो खैजिमा बिदै बेबो जाजायो बेफोरो जाहैबाय जाजाग्रा आरो। दा एम्फौ फोरनि बेलायावहाय जाजायैबो दं बेफोरो जाहैबाय गोबां दं जेनेबा अ बेफोरनि गेजेराव जाहैबाय खैजिमा बिमायाबो जाजाया बेफोरबादिनो मोस्रोम बिदिनो गुमानि बि थोरावबो मानि बबेबा बबेबा गुमाया जाजाया नाथाय जों जे माइ हानायाव मोनो जे गुमा गो थाव बे जाजायो आरो।
औ
दा बेफोरनि अनगायैबो माने जों गोबां एम्फौ मोनो। दा बुंनो थाङोबाथ' बेरे, सिखिरि, गान्दौला बेफोरबादि एम्फौ एनलाफोरखौ जों मोननो हायो आरो जोंनि गेजेराव दा
सिखिरिनि बेलायाव नायनोबा थाङोबाथ' जों सिखिरिफ्राथ' जाजाया नङा होमबा नोंथां?
ओहो
नाथाय बेफोरो गोबां गाबनि थायो आरो बबा बबाथ' गो बां बिदिनो समायना समायना बबेबा बबेबाथ' बोरैबा सुमु सुमु गोनांबो बबेबा गिथावबो बेफोरबादि एम्फौ एनलाखौ जों नुनो मोनो आरो। दा माखासेफोर दं जेनेबा अ जाजाग्रानि बिथोरावहाय बिदिनो। बेफोर माबायाबो जाजाया आरो जेनेबा बे बेरेया बेरेनि जेनाखि बासा खालामनानै फिसाजो सोरजियोना बे बेरे फिसाया बेखौ जाजायो आरो बेजों मानि नाबो बोनबा नायाबो बे खौ जायो बा जों नाखौ मोननो हायो बेफोरबादि जों एम्फौ एनलानि बिथोराव गोबां बेफोरबायदि मोननो हायो आरो। आरो मोनसे दङ जोंना हांगोमो जाग्रा जोंनिथिं बेखौ एम्फौ सुमु होनो।
औ
दा बे एम्फौ सुमुआ मानि हांगोमोत खालामो आरो जेनेबा जै नों बोरैबा बेखौ दां दांफ्लांबाय ना बा बोरैबा बिनि सु मुआ नोंनि मोदोमाव नाङोबा बेयो नोंनि मोदोमाव सिथरफोर बेरहोनो हागौ आरो। दा बेफोरो जाहैबाय गिख्रंथाव एम्फौ आरो। औ दा नोंथाङाबो एसे फोरमायनायसै जेनेबा एम्फौ एनलानि फारसे।
औ औ। नोंथाङा जे बुंबाय नोंथाङा अ माखासे एम्फौफोरा जाजायो, माखासे एम्फौ एनलाफोरा जाजाया नङा होमबा?
औ।
आरो आं बेनि गेजेरावनो एड खालामदेरनो लुबैयो आरोना माखासे एम्फौआ जोंनिया मा बिस गोनां माखासे एम्फौआ बिस गैयै बिदि दं आरोना।
औ।
औ जेरै बेरेखौनो ला बेरेाबो जोयोब्ला बेबो बिस गोनां नङा होनोमबा?
औ।
औ। बेनिफ्राय जोंहा मोस्रोमफोर दङ माखासे बिस गोनां मोस्रोमफोर। मोज्लाय एम्फौ सिमावआबो रोखोमसे बिस गोनाङानो नङा होमबा?
औ।
बिनि खोमोनफ्रा हाबोब्ला नोंनियाव देहायाव हाबोब्ला बे मानो बेबायदि। बेनिफ्राय एम्फौ एनलाया माने जोंनि देहाखौल' खहा खालामा आरोना। माखासे एम्फौ एनला दं जायफोर आबादफोरखौबो जों खहा खालामो नङा होमबा?
औ।
औ। दा बैफोर आबाद जाग्रा एम्फौ एनलाफोरखौ होबथानो थाखाय नोंथांमोननि जायगायाव ओरैनो मुलिफोर सारो ना मा रोखोमै नोंथांमोना आबादखौ मारै रैखा खालामो एम्फौ एनलानिफ्राय ओरैनो?
ओरैनोथ' आथिखाल नैबे मुगायावहाय बांसिन जोङो जेनेबा एम्फौ फोथै फ्रा मालि बाहनायखौ नुनो मोनो। जायनि थाखाय मानि हाया गाज्रि जानाय खौ नुनो मोनो आरो बे जेनाखि आबाद मावग्रा हा बे हाखौ माने सानफा एफा बिदि सारबाय थानानै हानि जेनाखि गुन बियो मानि गाज्रि जालांनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानि जोंनिथिंजाय बो माने नैबे समाव गोबां बिदिनो बाजारफ्राव मुलि मोनोना नोंथां?
औ।
बेफोर मुलि मोननायनिफ्राय मानि लाबोनानै न'आवहाय बेफोर जेनाखि खि आबाद मावनाय बेयावहाय सारनाय जायो आरो जोंनिथिंबो नोंथां।
औ।
दा बेफोर एम्फौ एनलाफ्राबो थैसै बा जोंनि हायाबो गाज्रि जासै जोबोद खहा जायो आरो नोंथां। औ। दा नोंथांमोन औ दे बुं नोंथां।
औ औ। ओरैनो जोङो एम्फौ फोथैग्रा मुलि सारनायनि अनगायै जोङो मिथिंगायारि बैफोर एम्फौ एनलाफोरखौ आबाद जानायनिफ्राय जों होबथानो हायो। बे जाहैबाय जोङो जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखा से दाउसिन दाउलाफोरखौ जोङो रैखाथि होयोब्ला आरो ना।
औ।
औ माने दाउसिन - दाउलाफोरा एम्फौ - एनला जायो नालाय। बेफोरो एम्फौ - एनलाफोरखौ जानानै जोंनि आबाद खहा खालामग्रा एम्फौ - एनलाफोरखौ जानानै बिसोरो आबाद रैखा खालामो आरोना। बेनिखायनो आजिखालिनि सरखारफोरा मा खालामदों जिब- जुनार गावथारनाय दाउसिन- दावला गावथारनाय बेफोरखौ बन्द' खालामदों नङा होमबा?
औ।
ओम आरो जों सुबुं माहारियाबो गाव - गावनो साननो हानांगोन। जे दाउसिन- दाउलाफोरखौ गावथारोब्ला जोंनि एम्फौ- एनलाया बांगोन। एम्फौ- एनला बाङोब्ला जोंहा आबाद फोथारफोराव एम्फौ -एनलाफ्रा बांनानै आबादफोरखौ जों मोननाय नङा। आबाद खहा खालामगोन। बेखौ जों सुबुं माहारिया साननो रोंनांगौ आरो ना।
औ।
औ। ओरैनो नोंथाङा मा -मा एम्फौ- एनलानि नाम मोनथियो जेनेबा बुंनायसाय, मा- मा एम्फौ -एनलानि नाम मोनथियो।
औ ओरैनोथ' जों माखासेफोर सावरायखाबाय। थेवबो आं बेखौनो बुंबावसै आरो नोंथां।
औ।
आं मिथिनाय बादियै जेनेबा बेरे गुमा बिदिनो गुमा नारें बिदिनो ओ खैजिमा, मोज्लाय, थाम्फै बिदिनो गोबां एम्फौ - एनला दं जायफोरनि मुंखौहाय मानि मुङानो दोननो हाया आरो बा दोनजायाखै दासिमबो। माखासे एम्फौ- एनला गोबां रोखोमनि एम्फौ- एनला नुयोना जोङो? मानि माखासेखौहाय दासिमबो मुंफोरखौनो मिथिया बा दोननाय जायाखै आरो जेनाखि जों सुबुं एबा मानसिफोरा दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा जेनेबा थै सोबग्रा एम्फौनि मुं बुंनो हागोन नामा?
थै सोबग्रा बुङोब्ला थाम्फैखौनो बुंनांगोन नङा होमबा?
औ नोंथां।
बेनिफ्राय मोनसे टेंफोर होननाय मोनसे एम्फौ दङ।
औ।
बेबो थैसोबो होननानै खोनानो मोन्दों।
औ, ओरैनो बे थाम्फैया जे गोबां रोखोमनि बा मोनबेसे रोखोम आं मिथिला नाथाय आं गोबां बिदिनो थाम्फैखौबो आलादा -आलादा जात नुनो मोनो। बे थाम्फै जे जोंनाव अरो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बे बोरैबा आथिं फिसा- फिसा बोरैबा रंजिब जिबा
औ।
अ दा - दासान्दि गोलोम बोथोराव जे गोबां ओंखारो जे
औ।
अ। दा बिनि अनगायै बे थाम्फै लद्राय - लद्रायाबो अरो नामा नोंथां? माथो मोसौफोरनाव अरो जोंनि मानसिफोर अरो नामा नोंथां?
बेखौथ' आं मोनथिनायावथ' आंनाव अरफेराखै।
औ औ नाथाय नोंथां आं थिनायावहाय जेनेबा जेब्ला जों उन्दै उन्दैयाव दुगैयोमोन ना
औ।
दुगैनानै माने गस्ला लानसिया मानि ओरैबायदि जायो खोमा मानसिनि मोदोमाव दै थायोबा बे थाम्फैया नोंनि आथिं बा मोदोमाव सुनो गुरै मोनो खोमा बेनिखायनो अरो खोमा बा सुनानै थै सोबनो नागिरो खोमा मानि आं बि दि फेस जाखांबाय आरो जेनेबा बे जेनाखि थाम्फै नङा होमबा नोंथां
आदसा।
बे थाम्फैया माने जेब्ला नोंनि मोदोमाव दै थागोन अब्ला अरो आरो बे थाम्फै गिदिर गिदिरा ओरैनो नोंनि जे गोरान मोदोमावबा अरा आरो नोंथां आं बेखौ मिथिगौ आरो नोंथां।
औ।
औ
ओरैनोथ' थांफैया मोननै मोनथाम जाद दं नङा होमबा।
औ।
न'नि थाम्फै थाम्फै दांग्रा आरो बे मानसिनि थै लोंग्रा थामफै नङा होमबा।
औ औ।
औ नाथाय नोंथाङाथे दहाय होनदों एम्फौ एनलानि नामफोरखौ माखासे दोननो हाखायो नंगौ। जों मा जायो एम्फौ एनला नांगौ मोनथियाव दडाइरेक्ट एम्फौ एनला होननानै बुङो नङा होमबा।। माखासे मुं मोनसे एम्फौफोरखौ डायरेक्ट एम्फौ होननानै बुङो आरोना। खायफाखौ माने जों नुफेरै बेबायदिबो एखमबा एम्फौफोर जों नुनो मोनो आरो।
औ।
उम
दा जोंनि गेजेरावहाय मानि
औ।
औ दा जोंनि गेजेराव मानि बेफोर एप औ बेफोर एम्फौ एनलाना नङा होमबा नोंथां?
औ।
दा बेफोर एम्फौ एनलाया माने जों मानसि बा सुबुंफोरजोंहाय माखासेया मानि जोबोद एगेेनस्ट बादि खामानि मावो आरो आरो गुबुन माखासेया मानिे जोंजोंनो फिन जाजानाय खामानि बा जाजानाय बाददियै जों सुबुं माहारिया बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा दा बेफोर माखासे जों जोंनि जेनाखि एगेनस् बा बेरेखा हाबा मावग्रा होनोबा जों बे थाम्फैखौनो बुंनो हायो आरो नोंथां। दा दाथ' गोलोम बोथोर नङा होमबा मानिे ओरैबाददि रागा जोङो जों मानसिफोरा माने माब्ला माब्ला अबे खनायाव थानानै अबेजों अरनानै दसे बिदिनो बिरलांगोन माने नुस्लाबा आरो बे थाम्फैखौ बिं बिं बिं। जेनेबा हरफ्राव उन्दुनायाव मुसारि सिङाव मासे हाबफ्लांबाबो जा दिडिस्टार्ब होयो बेनो। अफाय उफाय अरजिरगोन अफाय थै लोंगोन मानि आन्दास मोनलाय आरो नोंथां दा माखासे एमफौ एनला जाजाग्रानि बेलायाव नायोबाथ' जों गुमा गोथाव बिदिनो बेरे बिदिनो गुमा नारें बेफोरखौ जायो आरो जों नोंथां
औ
अब्ला नोंथां जोबनायाव माबा बुंबावगोन नामा नोंथाङा खोनादों ना